अ खोनादों नोंथां
औ खोनादों खोनादों।
अ मा खालामदों नोंथां
नोंथां आंङो दासो नै सानजौफुनि ओंखाम जानानै जिरायनानै दं आरो ओम
आंङो माने नोंथांङा जुदि दायो फ्रि दं नामा नोंथां
औ नोंथां ओंखाम जाखांनानै बिदिनो सिरायना दं आं दंफांनि सायाव आराम फ्रियालाय फ्रि जागोन नोंथां
नोंथांङा माने फ्रिबा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो सावरायनो हागोनना नोंथां
औ सावरायजागोन दे नोंथां
औ माने आयदाया जाहैबाय जेनेबा सोलोंथाइनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथांङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा जे सोलोंथाइनि सोमोन्दै
औ
औ
ओ-ओ सोलोंथाइ होनोब्लाथ' बिनायासै आरोना आथिखालाव सोलोंथाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां
औ
जायनि गेजेरजों जों सोलोंथाइनि गेजेरजों जों आ सुबुंफ्रा दानि जुगाव बायदि बायदि रोखोमै हाबा मावदों एबा गोनोखोआरि जादों सोरबा बिदि नो डाक्टर इन्जिनियार सोरबा फालांगियारि बिदि बायदि बायदि स्कपनि थाखाय जोंङो बेफोरखौ लानो गोनां जायो आरोना सोलोंथाइ होनोब्ला जों गावनि आ जि गियान सोलोंथाइ लानो जों गियान मोनो गाव जिउआव फसंथान खालामनो फसंथान खालामनो थाखाय जों गियान खालामनो हायो जों बेखौनो सोलोंथाइ होनो आरोना बिदिनो सोलोंथाइ नि गेजेरजों जोंङो गोबां गियान लानानै जोंङो बायदि रोखोमनि हाबा मावनाय जों दा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो सोरबा सोरबा बि गियानगिरिफ्रा एबा इन्जिनियारफ्रा बायदि रोखोमनि आगजुफोर दिनै जोंङो बुंनो हायोब्ला दिनै दानि जुगाव दानि जुगाव इन्जिनियारफ्रा बिदिनो गारि मथर बानायदों। बेबो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जादों।
औ नंगौ
बिदिनो सोलोंथाइ लानानै गियान मोननानै सोलोंथाइनि गेजेरजों बिथांमोना गारि मथर बिदिनो बायदि रोखोमनि रेल रेलगारि उरां बायदि बायदि हान्था मेलानि थाखाय जेंनाखौ जों नुनो मोनो आरोना आ बिदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजों बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जों नुनो मोनो दानि जुगाव ओ बिगियान बिगियानगिरि होनोब्ला जों बिदिनो बिगियाननि गेजेरजों जोंङो ओ जाय फरायसाफ्रा बिदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजों फरायनानै एबा गियान मोननानै बिथांमोना बा बिगियान बिगियानगिरि जानानै बिथांमोना दानि जुगाव जोंङो बिदिनो जों लोमजाबा साज्ला सा साजाबा बिथांमोना जेरै मुलि मुलि दिहुनदों बायदि रोखोमनि सुबुंनि जिउआव थांना थानायाव जेरै खैफोद मालाबा समाव बेराम आजाद खैफोद जायोब्लाथाय बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय बिथांमोना बायदि रोखोमनि मुलिफोर दिहुननायखौ जों नुनो मोनो आरोना
औ नंगौ
आ बिनि अनगायैबो जोङो ओ दानि जुगाव जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो सुबुंफोरा बायदि रोखोमनि ओ फरायै फरायै बिथांमोना बायदि बायदि रोखोमनि ओ दिहुनायखौ जों नुनो मोनो बिथांमोना दानि जुगाव बुंनो थाङोब्ला जोङो जेरै आ सोलोंथाइनि गेजेरजों बिथांमोना ओ इन्टारनेटखौबो सोरजिनो हादों आरोना
औ
बे इन्टारनेेटआ मा होनोब्ला जों बेखौ बर' राव संजिरद गियान होनो बिथांमोनहाबो ओ फरायनायनि गेजेरजोंनो इन्टारनेट बेखौ दिहुननानै बिथांमोना सिगाङाव आ इन्टारनेटखौ गिबि दिहुननो बिथांमोना गिबियाव सोलोंथाइ लाग्रोनो गोनां जादों बिथांमोनहा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जों आथिखालाव दा आ बि इन्टारनेट महरखौ नुनो मोनो जों जेरै इन्टारनेटखौ महर मोननायनि लोगो लोगोनो जों दा जों फिन बे इन्टारनेटनि गेजेरजों जों सोलोंथाइखौ लानो हायो आरोना बिदिनो जोङो गोदोनि समाव सोलोंथाइ लानो थाखायब्ला जों बिदिनो स्कुल कलेजाव थांनो गोनां जायोमोन गोजान गोजान थांनो थाखाय दानि जुगाव जोङो स्कुल कलेजखौ ओ बबेबा बबेबा इनसटिटिउट एबा एकाडेमिफोराव न'आव थानानै जों फरायनो हायो जेरै कलेज इउनिभारसिटि बायदि बायदि इउनिभारसिटिफोरखौ जोङो न'आव थानानै जोङो बिदिनो ओ फरायनो हायो आरोना
औ नंगौ
बेखौ जों इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो हायो जेरै जों आ सोलोंथाइ लानानै जों बेफोरखौ मावनो हागोन आरोना नोंथां
औ
बिदिनो जोङो सोलोंथाइखौ जोङो जेरै ओ दिनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंबो जोङो बिदिनो जोङो अनलाइन क्लास लानो हायो आरोना बिदिनो दा जों बि औ आ सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो हादों आरो बेनिखायनो जों सोलोंथाइखौ बुंनो हायो ओ सुबुंनि ओ जिउआव थांनानै थानायनि थाखाय जोबोद आ गोनां आरोना जाय सुबुङा आथिखालाव सोलोंथाइ गैया बिथांमोनहा खाना खाना बायदि होनजायो आरोना मानो होनब्ला जों सासे सुबुङा सोलोंथाइ गैलालाबानो बे बिथांखौ एबा सुबुंखौ जोङो जाम्बा होननानै बा समाजनि एबा सुबुंफोरा गनायो आरोना बिदिनो जाय सुबुंनाव सोलोंथाइ गोनां एबा सोलोंथाइनि गियान गोनां बे फोर सुबुंफोरा जिउ ओ जिउआव थांनानै थानायाव बिथांमोना आ गोबोद गोहो गोरा एबा साननो गोनां एबा सान गोथौ एबा साननो हानाय एबा बयजोंबो मिलायनो हानाय एबा बयजोंबो थांना थानायाव हेफाजाब होग्रा एबा हेफाजाब जोंनो बिथांमोना बिथांमोना हेफाजाब होयो आरोना बिदिनो नोंथां सोलोंथाइनि गुन मोननानै बिथांमोनहा दा जों सो थाइ लानायनि गेजेरजों जोङो गोबां सुबुंफोरखौ बायदि रोखोमनि हाबा मावनायनि अनगायैबो बिथांमोना ओ बिदिनो आबादनि बेलायावबो बिथांमोना सोलोंथाइ लानानै ओ बिदिनो बायदि रोखोमनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो नोंथां बेनि ओ अनगायैबो सोलोंथाइनि सोलोंथाइनि गुन मोननानै एबा गियान मोननानै बिथांमोना समाज फोसाबनाय हारि फोसाबनाय बायदि रोखोमनि धोरोम बायदि रो ओ बिदिनो बिथांमोना ओ हारि फोसावनायाव बिथांमोना नांथाना थानांदों ओ जाय बिथांमोना गावनि बिमानि राव खौ मोजां मोनो बिथांमोना गुबुन गुबुन रावजों सोलोंथाइ लादोंब्लाबो बिथांमोना हारिनि थाखाय गावनि बिमानि रावनि थाखाय दानि जुगाव जों नांथाबबाय थानाय जों नुनो मोनो आरो दा नोंथां सोलोंथाइनि सायाव बुंब्ला फोजोबनो हाया नोंथां दा आं जि बेखौनो बुंनानै नोंथांनिसिम फोरमायनाय जायो आरोना जाबाय आरोना नोंथां दा नोंथाङा एसे फोरमायदो नोंथां आ दे बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायदो औ
औ जिथु नोंथाङा माखासे बाथ्राखौ फोरमायखाबाय जितु सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जितु आथिखालाव बयनिबो जि थु' सोलोंथाइखौ नांगौ जानानै फैयो आरो आथिखालाव गासैबो सुबुंनोनो जिथु सोलोंथाइ गैया होननानै बुङोब्ला जों गाव खौनो जाम्बा होननानै बुंना लानांगोन आरो आथिखालनि जिहेथु गोदान मुगायाव जोङो जिहेतु सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जों माने गासैबो बेलायावनो जों सोलोंथाइखौ नांगौ जायो आथिखालाव जों हयथ रायजो जानायनि बेलायावनो होन बा जोङो रां रु फा खामायनायनि बेलायावनो होन जों गासै मोनफ्रोमबोथिंबो नायोबा आथिखालाव जिहेथु जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ आरो जिहेथु नोंथाङा बुंनाय बादि जोङो आबाद मावनाय नि सोमोन्दै नोंथाङाबो होनदों जिहेतु आबाद मावनायनि बेलायावबो जोंनो जिहेथु सोलोंथाइखौ नांगौ मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जिहेथु जेब्ला जों मोनसे आबाद मावनो थाङो अब्ला जोङो बै आबादनि सोमोन्दै माखासे मोन थिगोरनांगौ जायो अब्लासो जोङो बे आबादखौ मोजाङै मावनो हायो आरो बै आबाद मावनानै जोङो बै आबादावहाय जोङो मा मा मुलिफोरखौ बा मा मा हासारफोरखौ बा बोरै बोरै मावोब्ला जिहेथु मोजां जायो जिथु बैफोरखौ जोङो फरायनो रोंनांगोन बै मुलिफोरखौ बा बै नामफोरखौहाय जोङो मिथिनो रोंनांगोन आरो लोगोसेयैनो जोङो जिहेतु आथिखालाव जिहेथु माखासे एग्रिकालसारनि माखासे बिजाब फोर मोनो जेरावनोखि आबाद मावनायनि सोमोन्दै जिहेथु गोबां लिरनाय थायो आरो गोदान गोदान आदबफोर जिहेतु बैफोरखौ जोङो फरायनायनि गेजेरजों सोलोंनायनि गेजेरजों जोङो जिहेतु गावबा गावनि आबाद खौ जों मोजाङै मावनो हायो आरो सोलोंथाइनि गेजेरजों
थिग बेबायदिनो जोङो नि गेजेरजों जिहेथु जोङो बबावबा मोनसे जेब्ला जोङो दावबायनो थाङो जोंनि साखाथि बाखाथियावनो होन बा जोङो बबेबा जेनेबा गोजान जायगायाव जोंनि हादरनिनो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव जेब्ला जों बेरायनो थाङो अब्ला जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो आरो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो सोलोंथाइ रोंनाय मानसिया सो जिहेथु बै जायगानि मुंफोरखौ जिहेथु फरायनो रोंगोन बा जोङो बबे जायगायाव जोङो मा जिरादखौहाय मोनगोन मा बुस्थुखौहाय मोनगोन बा बबेयाव हटेल लिरनाय दङ बेफोरखौ जोङो सोलोंनायनि गेजेरजों बा जों फरायनो रोंनायनि गेजेरजोंसो जिहे थु जों मिथिनो मोनगोन आरो बैफोर जायगा
औ
आरो लोगोसेयैनो जोङो जेब्लानाखि सोलोंथाइ रोंनायनि गेजेरजोंसो जोङो जिहेथु नोंथाङा दहाय फोरमायलांनाय बायदिनो जोङो इन्टारनेट बेफोरखौ जोङो बाहायनो रोंनो हायो जिहेथु जेब्ला जोङो सोलोंथाइ इसिबां जेब्ला जों सोलोंथाइ लायो अ अब्ला जोंङो इन्टारनेटनि सायाव सोमोन्दै बे इन्टारनेटनि सोमोन्दै जों एसेबां मोनथिया माने जिहेथु जोंङो जेब्ला सोलोंथाइ लायो अब्ला जोंङो इन्टारनेटनि सोमोन्दै जों मोजांङै मि थिनो हायो जोंङोनो इन्टारनेटनि गेजेरजों जिहेथु नोंथांङा फोरमायलांनाय दहायो जिहेथु गोबां जोंङो कर्स लानो हायो आरो लोगोसेयैनो जोंङो बायदिसिना जायगाफोराव जिहेतु दाब दाब जायगाफोराव जोंङो हारसिङैनो जिहेतु गंसे मबाइल लानानै जोंङो दाब दाब जायगायाव जिहेथु बेराय हैनो हायो आरो माने जोंखौ गंसे मबाइलानो जहेथु जोंङो जाय जायगाखौ नुफेराखै बा जाय जायगाखौनोखि जों मोनथिफेराखै जिहेथु बै जायगाखौ जोंनो सिनाखि बायदि खालामना होयो आरो गंसे मबाइला इन्टारनेट नि गेजेरजों माने जोंङो बै जायगाखौ जिहेथु जोंङो सोलोंथाइ रोंनाय हिसाबै जिहेथु जोंङो लकेसन जिहेथु नायनो रोंनाय जाबाय बा जोंङो मा जायगायाव दंङो बबे जायगायाव दंङो जों बेफोरखौ मिथिनो रोंनाय जाबाय बेफोर गासैबो जिहेथु सोलोंथाइनि गेजेरजोंहाय जादों आरो आरो लोगोसेयैनो जों जेब्ला सोलोंथाइ गोनां जिहेतु सुबुंफोरनि साननाय हनाया जिहेतु सोलोंथाइ रोंङि सुबुंनि साननाय हनायनिखै जोबोद गोहो गोरासिन जायो आरो साननाय हनाया माने बांसिन जिहेथु मोजां मोजां बाथ्राफोर बा मोजां मोजां जिहेथु माखासे बोसोन होनो हानाय बेफोरबायदि आखुफोरा जिहेथु सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जिथु सोमजिखांङो आरो आरो लोगोसेयैनो जोंङो बे सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंनो जोंङो गोबां जिहेथु गिदिर गिदिर हाबाफोर मावनो हायो। जेरै दहाय नोंथांङा फोरमायलांदों जे साइन्टिस्टफोरनि बाथ्रा फोरमायलांदों। जिहेतु बेफोरबायदिनो जोंङो इयुननि थाखाय जोंङो गोबां हाबा मावलांनो हायो। जेरैनोखि जोंङो आथिखालाव जिहेथु नुनो मोनो जे जोंङो गोबां लिरगिरि बिथांमोनखौ जोंङो जिहेथु बिथांमोना बे बुहुमाव गैयाब्लाबो जिहेथु बै सोलोंथाइयानो बिथांमोनखौ जिहेथु फोथांनानै लाखिनाय बायदि जादों आरो माने बिथांमोना बुहुमाव मिथिसार जानो हादों। बेबायदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंङो गोबां दावगानो हायो आरो बेबायदिनो जेनेबा सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंङो गावखौनो सुंथानो हायो होननानै बुंनो हायो आरो जोंङो
औ नोंथां
औ औ दे होमबा नोंथां जिथु नोंथांजों लागायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
औ दे औ
बुं दे